हेल' खोनादोंना नोंथां औ खोनादोंदां नोंथां
औ नोंथां खोनाबाय
औ आदसा
मा आयदसो सावरायनो नागिरदोंमोन ओंखाय नोङो
ओ बैसागुनि बारै रायलायसै नामा
नोंगौ नोंथां रायलायजायो बेथ' बिराद मोजां आयदा दा औ नोंथाङानो जागायग्रो सै नामा एसेब्लाबो ना आं जागायग्रोनो
नों जागायग्रोदोदां दे
जागोन नोंथां दे
औ
जागायनोसै ओ बैसागु होनब्लाथ' जों मिथिखायो नङा होमबा नोंथां बेथ' जोंनि बर' फोरनि मोनसे बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो होननानै जों बेखौनो साननाय जायो आरो बैसागुखौ जों बर'फ्राल नङा बुंनो थाङो ब्ला आसामावनो गासैबो हारि हारिसाफ्रा गाव गाबागाव गुबुन गुबुन मुं लानानै फालियो आरो जेरै एसामिसफ्राबो बिहु हिसाबै फालियो आरो बेजोंनो गुबुन गुबुन हारिफ्राबो आसामावहाय फालियो आसाम रायजोआव मानो बैसागुखौ जोङो एखे समावनो गुबुन गुबुन मुं लानानैबो फालियो होनना बुङोब्ला ओ जिहेथु बैसागुआ बैसाग दाननिसो सेथि खालार खालिनिफ्रायनो जोंना जागायजोदों बैसाग दाना आसामाव माने सेथि खालार होननानै जों साननानै लायो आरो औ गोदान बोसोर बेनि थाखायनो जोङो बे बैसागुखौहाय गोदान बोसोरखौ बरायनायनि नामाव बिराद रंजा बांजा खुसि यैहाय बयबो बोराइ बेन्थ' गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बैसोनि फारागथि गैयालासिनो ज' ज' फालियो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ
दा आङो बिनि गेजेरावनो बैसागु फोरबोखौ बर'फ्रा माब्रै फालियो बिनि सायाव फंनैसो फोरमायना होनोसै बिदिब्ला ओ जेरै दा बैसागुखौ बुंनो थाङोब्ला बैसाग दाननि जायोब्ला जोङो बैसाग दाननि सेथि खालारनि सानसे सिगां बे सानसे सिगाङाव जोङो मोनसे बैसागु बायदि फालिनाय जायो आरो बे जाहैबाय गोखा गोखै जानाय जायखौ जों संक्रान्ति होननानैबो बुङो नङा होमबब्ला औ बै संक्रानथि खालि जों मा खालामो जोङो गामिनि एसेबां रायजो राजाफोर बा सेंग्रा सिख्ला बोराय बेनथ' गाव गाववाबागाव ज' ज' जालायनानै मैगं बा बारिफ्रावहाय बबेबा हाग्रा सिङाव थांनानै जोङो एखेबारे हाग्रानि मैगंफोर खानानै लायो नङा होमबा जेरै गोखा गोखै बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगं दं दाथ' सेजौनिबो बांसिन गोखा गोखै मैगंफोरखौथ' जों बुंजोबनोबो हायाम मोनथि बावआसो गोदोनि आबैआबौमोनहासो मोजाङ मिथियोमोन बेखौ मोनथियो आरो जों सेजौनिबो बांसिन होननानै बेफोरनि मादाव बै गाहाय मानि मुनि ओरै दाउ फेन्दानो ओमफ्राय लाफा सायख' खिफि बेन्दोंनो आरोबाव बेबायदिनो सानथ्र' हायै दं आरो गोबां दङ जों बुंंजोबनोसो हाया बेबायदि बे मैगंफोरखौ जों खांनानै ज' खालामनानै लाबोनोसै आरो ओमफ्राय बिदिनो हायजोआवहाय बयबो ज' जालाय संजायो आरो नाथाय जों आथिखालाव बांसिन अमा फिनानै खायो नालाय आइजोफोरा बा रायजोआवहाय फैसाजों जोङो ज' खांलायनानै बेखौ अमा मासेसो बायनानै एखेबारे रायजोआवनो ज' खालामनानै संजायो आरो मैगंजोन ओमफ्राय संजानानै बिदिनो जोङो गोजाम बोसोरखौ गोजाम बोसोरखौ सिदाय होनाय बायदि जायो आरो बिदिना ओइदिनखालिनि जोबथा खालार हिसाबै बेबायदिनो गोखा गोखै जानानै बिदाय होबाय दा बिनिफ्राय मा जानोसै ओ ओइदिनखालिनो आरोबाव मोनसे हाबाफारिबो लाबावो बे जाहैबाय ओ मानसि बैसागु अबाबा मोसौ बैसागु होदों मोसौ बैसागु मोसौ मोसौ थुखैनाय बैसागु जायो बेयो बे दिनखालि मा खालामोलाय जोंनि ओनसोलाव नोंथां माने मोसौफोरखौ एखेबारे होनानै लाङो आरो गलिनिफ्राय फुङावनो ओमफ्राय गलिनिफ्राय होनानै लांनानै बेखौ बबेबा गामियाव थानाय जाम्फै बा दैमाफ्रायावहाय लांनानै बिसोर बेखौ दैसेेराव थुखैहैयो आरो थुखैनानै गोदोना मोनसे नियम लावख्रि बिफां ना मा होनो बिनि दालाया फिथाइ थायो बियो बेजोंहनाय बुस्रि‌ बुस्रि होयोमोन आरो मोसौफोरखौहाय ओमफ्राय बुस्रि बुस्रि होनानै बिसोरखौ आं होननायबायायदि मानिे बे बिफांनि बिदि जारिबालाय बेे मोसौनाव सानाय सुनाय बेमार आजारफ्रा बे बोसोराव एखेबारे स्रां थांजोबबो होननानै फोथायो आरो औ गोदोनि आदायाव औ बर'फोरनि आरो बेल' नङा मोनसेया जाहैबाय जोंना गामियावनो मोनबाय लाव फान्थाव बायदिसिना फिथाइफोरखौहाय हाखावनानै बिसोरनो माला सुनानै गानहोयो जोङो गानहोनानै बेबायदियैनो मोसौफोरखौ खौ थुखैनानै दोंसेै मेथाइ खनलायलायदों आरो गोदो खुगा मेथाइ बे जोङो खोनानो मोनदोंमोन जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बिमानि खिथेर बिफानो खिथेर नोंसोर जागोन जांगिला गेदेर बेबायदि होनलायनाय मोनसे गान दंमोन आरो मिथिला दा नै बेबायदिनो मोसौ बैसागु खुंसै आरो ओमफ्राय बिनि नेक्स्ट दिननिफ्राय सेथि खालार फैनाय लोगो लोगोजों जोङो मानसि बैसागुखौ सुरु खालामसै मानसि बैसागुआव जोङो औ फार्स्ट दिनावनो आहुथि होयो गामियाव ज' मन्दिरफ्रावहाय फैनानै गेदेरफ्रा उन्दैफोरखौ बोर होनाय आरो उन्दैफ्रा गेदेरफोरनिफ्राय बोर लानाय बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो लायो आरो बेनिफ्राय गामि गामि थांनानै बयनिबो न'आव मागिलायनो जानोसै आरो बिदिनो एसे एसे सेरेब लोंलायनानै मोसानाय मानाय बेफोर जा
माने बोर सारस्रिलायनाय
औ बोर बोर सारस्रिलायनाय बोर राननाय औ दा नोंथाङाबो बिदिनो ओ बैसागु बोथोरनि सायावहाय नोंसिनि ओनसोलाव माबायदि खुङोबा माखासे नेम खान्थिफोरखौ जिथु फोरबो बे फोरबोनि सायावहाय फंनैसो फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन हागोन हागोन दा बेनो माने गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन ओ रोखोमै माने फालिनाय नुबोदों आरो जोङो दा गावबा गावसो गोसो नङा होमबा बेफोरो माने गावबागाव रायजो फोराव माबायदि बर' माने रायजोफोराव मारै माने गावसिनि गोसोबादि माबालायो आरो दा जोंनावबो बिदिनो ओ सम सफैबा माने बोसोरनि गोदान बे गोदान बोसोर सफैबाय आरोना बैसागु बे समाव जोंहाबो बिदिनो रंजायो आरो आंबो नुबोदों माने ओमफाय ओमफाय नों दहाय बुंलांनाय बायदि नोंथां बुंलांनाय बायदिनो आरो माने ओ मोसौ मैसो थुखैयो। गोखा गोखै ज' ज'नो ओ हाग्रायाव लायलायलायो ओ बुथुमो जनो। ओमफाय माने बाहायबो माखासे बाहागो रानलायलायो आरो। रायजोआवहाय माने नों मैगं लायनाय नोङो आ बन बुथुमनाय नोंहा संनाय खावनाय, नोंहा दै लायनाय बिदि माने माखासे बाहागो बाहागो माने हारसिङै दाइ मामा ओ माने खस्थ' जायैनि थाखाय माने बयबो रायजोआव रानलायलायनानै ज' ज' रंजा खुसियै माने फालिनो माबायो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
दा बिदिजोंनो माने रेजें जालाङो आरो खामानिफोरा मानोना बेनो रायजो आरो ना ज' ज' माव
अह ह दा बिदिनो जोंनावबो बि दिनो ज' ज' बाहागो रायलायलायो माने ओ दिउथि लिस होलाय लायो आरो जेनेबा नोंना दिउथिया उमुग उमुग उमुग होननानै भाग रानलाय लेनायो आरो। ओमफ्राय दा बिदिनो ओ जानाय लोंनाय थांबाय । नङा होमबा? दा बिनि उनाव जोंहा मा खासे माबो खालामो आरो ओ जायनाखि दानि गोदान जुगावहाय माने बर'फ्राबो एसे दावबोबाय नालाय। दा गोदान गोदान मोनसे माखासे प्रग्रामफोरबो लादेरो आरो दाना। औ जेनेबा बैसागु प्रग्राम बैसागु सेलेब्रेसन फु पुगाम बिदि आरो औ दा बेफोरखौ जोंनाव जोंनि गामिफ्रावबो नुदों आरो दा जोंनाबो फालियो। दा बेफोरावबो माखासे गाहाय आलासिफोर लिंहरनानै ओरैबायदि माने ओ मा होनो बिदिखौ कम्पिटिसनफोरबो होयो आरो दानि जुगाव। औ मोनसे एद ओ बादायलायनाय बादायलायनाय। माने बर'नि जायनाखि ओ माने गोजाम गोजाम गेलेनायफोर दङ बेफोरखौ माने थांनानै थाथों होननानै बेफोर गोजाम गोजाम खेलाफोरखौ माने हो बादायलायनाय होनाय जायो आरो।
आ औ।
ओ बेफोराव माने एसे एसे माने गोसोआ दुंखांनायनि थाखाय एसे एसे माबो होनाय जायो। प्राइजबो होनाय जायो आरो।
औ दा बेफोरखौ नुनानै बयबो बाहागो लायो आरो बैसागुआव। आरो लानांगौखाबो माथो जोंनि मा ने बर' माहारिनि मोनसे माबा नालाय बियो। रंजानाय देरसिन ओ फोरबो। दा बिदिनो फालिलायगासिनो दं आरो जोंनावबो आंनि नुनायाव।
बिदिब्ला नोंथाङाबो गोबां बाथ्राखौ बुंबाय। सिनि ओनसोलाव ओ बैसागु फोरबोखौ मालै फालियो?
औ औ।
बैसाग बोथोरा बर'फोरनि देरसिनफोरखाय बावहाय बयबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बेनथ बुरि बाबो बोराय बाबो खुनु बैसोनि फोरागथि गैयालासे ओंखार लायो बयबो ज' जर' जालायो दा बैसागु बोथोरावहाय बुंनो थाङोब्ला जोंना मोनसे न'आव हाबलायनानै मोसालायनाय दङना नावाव थानानै देंखो फोरखौ रोजाब लायो। बिदिनो जोंना जोंनि दोरोङारि माखासे ट्रेडिसनेल दामग्राफोर दङ दा बे दामग्राफोरनि सायावहाय नोंथाङा एसे गोसोखांनो हागोन नामा
दामग्राफोरा बेफोरनो जाहैबाय खाम सिफुं जेथा सरजा सेरजा औ बेफोरखौ दाथ' बांद्राय नुनो मोनला नाथाय बेफोरजों माबायोमोन आरो रंजायोमोन ओमफ्राय दा गोदानै एसे माबा सफैबाय नालाय दा बिदिनो माबाफोरजों सोलियो आरो बे मदार्न जुगनि दामग्राफोरजों बक्स मार्कफोरजों बेजों जाबाय आरो दा
जानानै बिदि जालांबाय औ बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनावथ' जोङो दै व नुबोदों माने एखेबारे
औ
बिराद मोजां मोजां
औ औ सेंग्रा सिख्ला ज' ज' बेरायलायोमोन ओमफ्राय बोर सारस्रिबोयोमोन माने मोनसेबो न'खरखौ नागारामोन आरो माने औ बयनावबो थांनानै बयनावबो मान सनमान लालायलायनानै माने बोसोरनि गोदान बोसोरनि माबाखौ जासिहैयोमोन आरो
मोजां हामबाय औ हबावथ' रावखौबो औ गावखौबोथ दुखु मोनलायनाय गैया जाहैदों हैदिनखालि बेबायदि फोथायनाय आरो बर'फोरना दा औ बेबायदिनो जों सबखौ फालिनाय नङामोन नोंथां आरो दासिम फालिगासिनो दं आतसा औ औ बेनो जाहैबाय आरो दा बिदिब्ला नोंथां जों दाथ' समा मिलायलिया नोंथां
औ जोबबाय होनबा
खम समनि गेजेराव सावरायनानै फोजोबनो हाया
औ
दा बे दसे समाव जों सानैदों गोबां बाथ्राखौ फोरमायलायबाय आरो मिथिबाय दानि बाथ्राफोरखौ
नोंथांनिसिमबो साबायखर बावहरनाय जाबाय
औ बिदिब्ला उनावहाय सावरायफिनलायनोसै गोजोनथोंसै नोंथां औ औ औ औ